औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथां
औ नोंथां
औ आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां हागोन
औ ओमफ्राय बिदिनो स्पेसिफिक हिसाबै जोङो नारजि नारजिखौ जों बोरै माजों माजों जायो आरो बोरै बानायो बेनि सायाव सावरायनसै ना नोंथां
औ औ
औ अब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होग्रोनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन
औ अब्ला नोंथांया ऐसे जागायनायसाय
जानाय लोंनाय ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंनि बर'आवहाय बर'नियावहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
बेफोरनि मादावहाय नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि सायावहाय सायख'
नारजि ओंख्रि सायाव औ औ नोंथां थारैनो
दा नारजि ओंख्रिखौ माबोरै जायो माबोरै नार्जिखौ माबोरै मोनो बेनि सायाव आं इसे बुंफोदनानै होग्रोनोसै
औ
नों गिबियावनो जोंनि नारजि खौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोनो गिबियावनो फाथोखौहाय जेब्ला देरो अब्ला ओ फाथोनि बै जे दाननाय सम जायो बे समाव जोङो फाथोनि बिलाइखौहाय दानखांनानै खानानै जमा खानानै सान्दुुंआव मोजां रोखोमै फोराननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
दा बिब्दिनो साननै सानथाम बा सानब्रै सिमहालागै सान्दुङाव मोजां फोराननानै बेखौहाय जोङो माबा मोनसे जे ओ आइजेंआवहाय सोनानै दो दोनो आरोना भयामफ्राव बा अबाव प्लास्टिकआवहाय सोनानै आराम दोन बिनि उनावहाय जोङो नार्जि जायो नङा होमबा दा नारजि ओं मेनाय दाव फैसै दा नारजि ओंख्रिखौ जों बोरै सङो होमब्ला अनेकन माने मानसिफोरानो आलादा आलादा दा माने टेकनिकजोंहाय संनानै जायो आरो ना दा बिनिनो गेजेराव जोंनि ओनसोलफोरावहाय नारजिखौ माबोरै जायो आं बेखौ खिन्थानोसै
औ
जोंनियावहाय गिबियावनो नारजिखौहाय ओ दैयाव जानायनि सिगां सोमनानै दोनग्रोयो आरोना
औ नोंथां
सोमनानै दोननानै ओ बिदिनो से घन्टा बा नै घन्टासो समहालागै सोमनानै दोनो बिनि उनावहाय जोंहा ओम थाव संख्रि बानलु सामब्रामफोरखौहाय रेडि खालामना दोनो नङा होमबा नारजिजों अमाजों आरो ना नारजिजों अमाजोंखौ बोरै सङो आं बेखौ खिन्थानोसै बेनिफ्राय उम अमा मेजेमखौहाय ओह नारजि अमा अमा मेजेमफोरखौहाय माने एसे एवग्रोनानै लायो आरो
औ नोंथां थारैनो
बेनि उनावहाय एउदबनानै लानायनि उनाव ओ नारजिखौ जेनाखि दैयाव सोमनाय बिनिफ्रायहाय बोखारनानै आराम सेबनानै सिग्लि सिग्लि सिग्लि सेबनानै मोजां सुनानै मोनसे आगजेंआव लायो बेनि उनावहाय नारजिखौहाय बेदर एवखां ओ बेदरखौ एसे एवख्रांनानै दोननानै आमफ्राय जोङो नार्जिखौहाय हरो आरो ना
औ
बेनिफ्रायहाय हरनानै ओ सामब्राम मस्ला बेफोरखौ आराम होनानै एसे खोबहाबनानै दोनो आरोना बिनि उनावहाय जेनाखि सागं
बे सागंजोंहाय मोजजाङैहाय साग्लि साग्लि साग्लि साग्लिबाय थानांगौ आरो ना नारजि ओंख्रि संनायाव माने बिराद खस्थ आरोना साग्लिनानै आखाइफ्रानो माने माबालायो आरोना मा होनो सालायलायो औ बिराद सानांगौ जायो नेचारेल संनाय आरो बे जोंनि बर' माहारिनि सोरबा सोरबा नारजिखौहाय माने ओरैबायदिबो सङो ग्राइन्डारफ्रावहाय उनग्लिनानै ओमफफ्राय आखाइफोरजों सिफ्लेनानै गोरान खालामनानै
बिदिबो संनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदिहाय बारा टेस्ट जाया आरोना
बै जेलाखि आखाइजों साग्लिनानै सङो बेफोर आलादा गोथावसिन जायो आरोना बेनिफ्रायहाय साग्लि साग्लि साग्लि साग्लि साग्लिनानै जेनाखि ओ थामजि मिनिटसो जायो संनायाहाय बिदिनो मस्ला मस्लि संख्रि बानलु आराम मोजां होजोबनानै
नंगौ नोंथां
संख्रि बानलुफोराहाय नांना नांनानै नाङोब्ला ओरैनो दुन्दिया नोंङाब्रा गंगार दुन्दियाफोरखौहाय सिफ्लेनानै आराम हरो आरोना
औ
एकख्रिहाय बेनिफ्राय जेलानाखि नारजि ओंख्रिया थामजि मिनिटसो सम जाबाय मोननायनि सम जाबाय अब्ला साखिनानै आराम बिब्दिनो खांनानैहाय जायो आरो ना दा बिब्दिनो बेफोरो बर'नि मोनसे ओ जि आइ टेग मोननाय न' नुं नंङा होमबा बेबो नोंथां औ दा बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबै मोननि समनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय माने जाबोबाय थाखायो थ' बयबो ओ बयबो मिथिखागौआनो दा बेनिफ्राय नोंथांङाबो जे नोंथांनि माखासे ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै संनानै जायो मा मैगं संनानै जायो माने बर'नि माखासे मैगंफोरनि सोमोन्दैहाय आंनो एसे बुंफोरनानै होदो आरोना नोंथांङा नोंथांनि सान्थौ बायदियै बा नोंथांनि ओनसोल फोरावहाय माबोरै माबोरै जायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ नार्जिजों अमाजोंखौ जानायखौ नुयो जोंनि ओनसोलावबो आरो जोंनि ओनसोलल' नंङा बेयो नारजि अमाया जोंनि बर'फोरनिनो जोबोद मोनसे फेमास ओंख्रि नंङा होमबा नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोनजानो मोनगोन आरो नंङा होमब्ला नोंथां नारजि अमा खौहाय माने बर'नि गेजेराव जोबोद फेमास ओंख्रि आरो आरो बे नार्जि अमाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे जि आइ टेग मोननायबो ओंख्रि नङा होमब्ला नोंथां जि आइ दा जों नारजिखौहाय नोंथांङा खोन्थाखांखाबाय बबेनिफ्राय मोनो आरो माबोरै खालामनाय जायो नोंथाङानो फोरमायखाबाय नंङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिबा नार्जिखौ जों फाथोनिफ्राय मोनो नंङा होमब्ला नोंथां फाथोनिबो लाबोनानै जों बेखौ मा खालामो फोरानो खानानै नंङा होमबा खानानै फोराननायनि उनाव जों मा खालामबावो बवबा प्लास्टिकफोराव खानानानै दोनो नंङा होमबा नोंथां दा जों जेब्ला जानो गोसो अब्ला जों बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो बाहायनाय दा आं बेनि गेजेराव नारजिजों नाफामजों बोरै संङो एसे जोंथ' मोन्थिखायो नाफाम होनना बुङोब्ला नाफामाथ' जोंनाबो बर'फोरनिनो मोनसे ओंख्रि होनना बुंजायो जाय नाफामखौ जोंङो मा खालामो ओ नाफोरखौ जों ना गोरानफोरखौ जों मोजांङै देनानै लाग्रोयो नंङा होमबा नोंथां ना गोरानफोरखौ जों मोजांङै देना ला थास'फोरजों देना लानानै मा खालामो बेनि उनाव जोंङो बेखौ बबावबा हासुंफोराव सोनानै दोनो औवा हासुं जायखौ होनना बुंङो नंङा होमब्ला नोंथां हासुंफोराव बिरात मोजांङै सोनानै दोनो आरो लोगोसे भयामफोरावबो सोयो आरो दिंग्रिनि भयामफोराव बेखौ सोनानै मा खालामो जों बिराद मोजां खाथायनानै मानानै जों ओ फेसेवो आरो बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रै मोनबा सोरबा सोरबाथ' बोसोरसे गाहाम दोननानै जायो आरो दा बे बे खौहाय सोरबा सोरबा बायनानैबो मोनो बा बेखौहायो न'आवनो ना मोननाय जायगाफ्राव बानायो आरो आरो बेनि बेसेनाथ' गोबां गोबां दामखा दा बेनि गेजेरावनो जों नार्जि खौ बे जों नाफामजों बोरै जायो नङा होनबा नोंथां दा थिग बेबायदिनो नोंथां बेबायदिनो जोंथ' आजिखालि कुकार फैबाय गोदोनि समावआथ कुकार गैयामोन दाथ' कुकार आवहायो रुनायखौ नुनो मोनो आ होना दा कुकाराव बिराद मोजां रुनानै लाग्रो।
गैया
रुनानै लानायनि उनाव मा खालामो जों बेखौहाय मोजाङै सागंफोरजों एसे साग्लिबावो आरो माने कुकाराव रुबा सागंजों बारा एसे खम साग्लिनांगौ जाना फैयो।
औ नोंथां।
औ जों माने जेब्ला कुकाराव होगोन अब्ला जों मा खालामगोन जों बेयावहाय खारैफोरखौ नङाबा सदाफोरखौ जों एद खालामना होयो आरो सोरथ होमबा माने अट'मेटिकलि गावनो एसे गुरै जाखायो आरो बे समाव। ओमफ्राय जों होनबा एसे सागंफोरजों एसे उग्लिना होबानो बे गुन्द्र' गन्द्र' गेब्ले खागोन आरो बेनि उनाव मा खालामसै जोङो बेखौ बबेबा जेब्ला गलियो अब्ला बेनि उनाव मा खालामसै जोङो सारायफोराव आरामनो थाव, संख्रि, फानलुफोरखौ लानानै जेनेबा एसे फियासफोरखो खामहोनानै नङा होनबा नोंथां खामहोनायनि उनाव मा खालामो जों बे दालि हरबानो सम्भब होननोसै आरो।
औ।
ओमफ्राय जों मा खालामनोसै ओ नाफामखौहाय खालामो नाफामखौबो एसे नाफाम माथ' गथा गथा जाबाय नालाय। बेखौ जोङो मा खालामना लाग्रोयो एसे दै एसे होनानै सुफ्रुना लाग्रोयो आरो।
से माने आरो सोरबा सोरबा मा खालामो बेखौ दै होआलासिनो ओरै आखायफोरजों सिफुनानैबो लायो आरो।
ओ।
दा बेखौ सोरबा सोरबा ओरै खालामसै दैयाव एसे गलायनोसै आरो गलायनानै आराम उम सुखुनानै जेब्ला दैया मोजां गोदौबाय नङा होमबा ओंख्रिया बेखौ जोंङोहाय बेखौ जबबो हरसै आरो। ओ जबब' हरनायनि उनाव मा खालामसै बेखौ जेनेबा आरामसे एरबाय थानोसै एरबाय थानोसै एरबाय माने आराम जेब्लासो आमथा आमथा लाथा लाथा जायालासिनो आरामसे एरबाय थानानै बेखौ बिराद जेब्ला मोनसे टेस्ट फैबाय नङा होनबा नोंथां? मोननायनि टेस्ट जों जेब्ला नायो अब्ला मा खालामो जों बेखौहाय साखिनायसै आरो। एसिबां संफैयो एसेबां नांदों बा बेवहाय नारजि अमायाव स्पेसियेलि जोङो बांद्राय मस्ला मस्लि होनायखौ नुखाया। बेयाव जोङो सामब्रामफोर बा बानलु एसे माखासे मस्ला साम्राम गुफुर बेखौल' होनायखौ नुखायो आरो बांद्राय बिदि मस्ला मस्लि एद खालामखाया नारजियाव। आरो जों नारजिखौहाय मा खालामो जोंनि मानसिफ्रा ओ गोबाव सम संनानै जायो संनानै जाबाय थायो आरोना बिदिनो सप्ता खनसे गाहाम मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा मोनसे फोथायनो खारहैयानो सेवनो रोङा बेफोरबायदि आरो औ आरो सोरबा सोरबाथ' आजिखालिथ' औ दाथ' फ्रिजबो दंबावो नङाहोमबा नोंथां फ्रिजाव सोनानै आरो आराम दोनबायथायो माने गोथावसिनसो जायो आरो इसा एसेबां गोबाव दोनो गोथावसिनसो जायो।
औ
दा जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। दस्रा ओंख्रिबाथ' दसेनो सेवो नङाहोनबा नोंथां
आ नोथां
नाथाय नारजिया सेवा आरो सप्ता खनसे गाहामसिम नों जानो हायो गोसोबायदि
आ
औ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां सावरायनांगौथ' दंमोन जोंहा गोबांनो
औ
दा अब्ला नोंथांखौ गोजोननाय जासिनाय जाबाय आरोना नोंथां
औ गोजोननाय जासिबाय नोंथांनिसिमबो नोंथांनिफ्राय माखासे नार्जि ओंख्रिनि माने सोमोन्दै सावरायनो मोननानै आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो दे बिदिब्ला औ